औ खोन औ खोनादों। औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङालाय?
दाथ आङो ओरैनो गसंनानैनो दङ बार जालांगासिनो बाय
औ औ औ नोंथांमोननिथिं अखा हायाखै नामा?
अखाथ हायाख खै दायो। दुंगासिनो आरोना गरमनो। औ। ओ नोंथांजों दायो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लुबैदोंमोन आरो आरोना।
औ नोंथां औ हागोन दे रायज्लायनो।
औ औ आ। नोंथांनियाव आङो मोननैसो ओंख्रि संनायनि बागै सोंनो लुबैदोंमोन आरो।
औ औ दे नों
फिननायफोर होदो। ओरैनो नोंथाङा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो?
आङो ओरै जोंनि बर हारिनि अनला ओंख्रि आरो अनलाजों दाउ। ओमफाय योद थिं सबायजों साम। ओमफ्राय नारजि। जों अमा बेदर बायदि बायदि औवा मेवाइ बेफोरबायदि। बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रिखौ जाना मोजां मोनो आङो।
औ मानोना इफोर जोङो बरनिनो ओंथिखा नालाय गोथाव जायो।
औ थिग बेबायदिनो बुङोबा जोंनि। बरआवथ बेफोर ओरै नारजि अमा ओमफाय। आरो बिदिनो सबायजों साम सबायजों दाउ। बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रि। बे दङ जोंनि बर औ औवा मेवाय खौ जों बरआव जायो होननानै मिथियो। बा जोंबो जानानै गोथाव मोनो बा जोंबो जायो थिग बेबायदिनो ओंख्रि सं संनायनि बागै आं बुङोबा आङो नारजिजों अमा नङाबा हो औ नार जिजों अमाखौनो बुंलांनोसै आङो मारै संनांगौ नोंथां ना मा बुङो नोंथां औ औ गिबियावनो जों नारजिजों औ औ औ जों गिबियावनो नारजि जों अमा जानो गोनांबाथ जोंनो अमाखौ नांबाय अमाखौ जों बाजारनि बार बायना लाबोयो नङा होनबा थां बयबो बाजार बा जोंनि। अब्लानिफ्राय जों अमाखौ बायना लाबोग्रोनांबाय बेनि उनाव जों अमाखौ अमानि सिगां जों गिबियावनो जों दा जों गोरान बिलाइखौ बानायो फाथो बिलाइखौ जों गोरान खालामनानै नारजि। नारजि बानायनाय जायो होमबा नङा होमबा नोंथां गिबियावनो जों नारजिखौ गायना लाग्रोनानै बिनि उनाव जों बिलाइ खानानै जों फोराननानै जानाय जायो नार्जिखौ नङा होमबा नोंथां नार्जि खामनाय जायो खोनादोंना नोंथां हेलौ।
खोनादों नोंथां दे बुंलां।
खोनादों ना नोंथां। औ बेनि उनाव जोङो नारजि ना। नार्जिखौ जोङो दैयाव सोमना लानाय जायो नङा होमबा नोंथां गिबियावनो जों नार्जिखौ दैयाव आधा घन्टा बिदिनो एक घन्टा बिदि सोमना लानाय जायो होमबा नङा होमबा नोंथां। बिदिनो नारजि खौ जों गिबियाव सोमना लानाय जागोन। रो बिनि उनाव। सोमनानै जों। बिदिनो गिबियाव अमा बेदर। खौबो जों बिदि। साफा सुना लानानै जोङो। रुगु गिबियावनो जों रुग ग्रोना लानायसिगोन अमा बेदरखौ दा माथो अमा बेदराबो खुनु माबा गैया नालाय रुना लाबा जों साफा जायो होनना मिथियो गिबियावनो जों अमा बेदरखौ रुना लाग्रोनांसिगोन रुनानै जों अमा बेदरखौ साफा खालामबावनानै इनि उनाव जों एवनांगौ जायो। एवनो थाखाय जों। गिबियावनो बुङोबा थाव संख्रि बानलु बिनि उनाव सामब्राम हायजें आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि मस्लाखौ होनानै हालदै संख ख्रि बानलु होनानै जों माने। बेदरखौ। दसे टाइम माने एसे मोनफ्रामजासे मोनहांजासे माने मोनहोबो जायो। मोनांजासे संनाय जायो आरो गिबियाव जों बेखौ एवफ्रामनांगौ जायो जों दस मिनिट बा। पन्द्र मिनिटजों एवनाय जायो नोंथां। बेनि उनाव जों गिबियाव। बेनियाव जों गिबियावनो जों नारजि नारजिखौ जों फार्स्टआव दै एसे माबानानै जों नार्जिखौ अरदाबाव होनाय जायो। नार्जिखौ जों सेबनानै। ओंख्रियाव होनाय जायो माने दैयाव होनाय जायो बिनि उनाव जों गल गल गल गल गल गल गलि होनाय जायो बेहाय जों जोंनि बर' हारिनि एकदम गायो बयबो बे बुस्थुखौ नांगौ जाथारनाय बे खारै होननाय खारै होनायखौ जों थालिरनि ओमफ्राय मोननो हायो नोंथां नङा होमबा जोङो थालिरखौ दानफायनानै सानदुंआव जों फोराननानै बे सान्दुंनिफ्राय जों आरो बेखौनो गोरान खालामनानै न'आव लाबोनानै माने दुब्लिफोराव फोराननानै न'आव लाबोनानै जों माने बेखौनो सावनानै गोरान खालाम मनानै बेखौनो जों सावनानै आराम साफा खालामनानै बेखौनो जों माने अबेबा बासनफोराव जोङो सरनानै बेखौनो खारै बानायनाय जायो आरोना नों
औ नंगौ नंगौ
खारैखौ जोङो माने बे माबायाव नारजियाव एसे होनांगौ जायो आरोना बे नारजिखौ नारजियाव इसे ए होनाय जायो बेनि अनगायैबो जों नारजिनि गोखाखौ खमायनो थाखाय जों आलु बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मोनसे मोननै बुस्थु थफा देरजायो आरो नारजिया जाहथे गो मालाय नोंथां बिनि थाखाय जों आलुखौ फिस फिस हास'नानै बा फिस फिस खालामनानै बे होदेरनायाबो जानायखौ आं नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो बिनि उनाव जों नारजि बिनि सायाव अमा बेदरखौ होनाय जायो आरो नोंथां अमा बेदरखौ जों होनानै दसे सम जों बिदिनो गोदौ होनानै बे अमा बेदरखौ जों माने होदेरनानै आरामनो दसे सम दस फन्द्र मिनिटनो सोर दोनबावनानै जोङो नआव थानाय आ दुनजिया समाव दुनजियाखौ होनाय जायो बा दुन्दिया गैयै समाव होननायनि थाखाय गंगार दुन्दिया होननायखौ जों होनानै बेहाय जोङो दसे सम खोबावनानै बेखौ पास मिनिटसो दोनबावनानै बे ओंख्रिखौ जों मोनहोनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो एसे मोननैसो अबिनिबा अबा फोरनि बागै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन नोंथांनि ओंख्रि फोरमायनाया जोबोद गोथावानो जादों।
औ नोंगोना औ
जोंनि बर' समाजावथ' बेबायदिनो संखायो नालाय।
औ नोंथां औ।
थ जोंनि बर समाजनि गेजेराव सोलिबाय थानाय ओंख्रिफोरनि गेजेराव अनलाजों दावजोंखौ बिराद गोथाव मोनो।
औ आंबो नोंथां आंबो।
दा जोङो अनलाजों दावजोंखौ मारै सङो होनोब्ला। गिबियावनो जोङो बेदरखौ लायनानै मोजां सापा सुनानै लाग्रोयो। ओनिफ्राय अनला बानायनो थाखाय अन देनो जोङो माइरं मा माथा माइरंखौ जोङो सोमनानै दोनो
ओउ ओउ ओउ
सोमनानै जोङो सोमहाबनानै बेखौ उवालावहाय बर हारिनि मोनसे ट्रेदिसनेल उवालावहाय देनानै जोङो बेखौ अन गुन्दै खालामो।
ओउ ओउ
थांनानै जों बेखौहाय ओह उनावहाय ओंख्रियावहाय अनलाखौ हो होयो जोङो मोजाङै फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि हो हो होयो नङाबा बियो लादुराव बेदरफोरबायदि जानानै थायो
ओउ ओउ ओउ
ओउ बेबादि होयो आरो उनावहाय जोङो बिदिनो बेदरफोरखौ मोजां एवखांना लाखांनानै अनलाखौ होस सोरो बेवहायनो
ओउ ओउ ओउ
बेबायदिनो अनलाजों दाउजोंखौ संनानै जानाय जायो आरो जोबोद गोथाव मोनो जोङो जानानै बेखौहायनो दिनै आलासि बुजायनाय मानाय गुबुन हारि नि फैयोब्लाबो जोङो बिदिनो बेफोर अनलाजों दावजोंफोर संनानै जाहरनो हाबा बिराद गोजोन्नाय मोनो आरो गोसोखौहाय
ओउ ओउ नोंथां नों थारखौनो बुंदों
जोङो बांसिन सबाइनिफ्राय बानायो जोंना सबाइ
औ औ औ औ नोंथां औ गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन खालामनाय जायो।
औ दा बेखौ लाबोनानै जोङो आरामनो मारा होखांजोबनानै सबायखौ बोखांजोबनानै
औ
बिनि हाथफ्लाफोरखौ बानायनाय जायो आरो
औ औ औ नोंथां होनबा नोंनियाबो नों आंबो थ जोबोद गोथाव मोनो नोंथां अनलाजों दाउखौ जानो जोंबो जोबोद गोथाव मोनो माने जों बर हारियानो माने जानो जोबोद गोथाव मोनो अनलाजों जों दाउ थिग बेबायदिनो आं साम'जों सबायखौ एसे- फोरमायना होनोसै नोंनो नोंथां। औ जों साम'जों- सबाय जानो गोनांबाथ जों साम'खौ गिबियावनो साम'खौ लाबोग्रोनांसिगोन। साम'खौ जों होनो दा जों दैमा बा हाथाइ बाजार बिदिनि- फ्राय जों बायनानै लाबोनो हायो। जोंनि नखरनि बिमा बिफ फा जोंबो थांनानै जों साम'खौ दैमायाव बा बान्दोआव खनहैनानै जों नआव लाबोग्रोनाय जायो गिबियावनो। बेनि उनाव जों- बेनि उनाव जों सानसे सानसे सम माबाखौ मा होनो इस साम'खौ जों सोमना दोननाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? बै सोमना दोन औ सोमना दोननायनि माने ओ सामआबो खिगारो होननाय खोनायो। खिगारनायनि थाखाय बा सामआव सामआव खिगारनायनि थाखाय जों सानसे खौ दोननाय जायो। औ औ औ औ बेनि उन आव जों अखानायैहाय बेखौ जों मोजाङै मनाफोराव बा बाल्थिंफोराव जोङो हुख नाय जायो आरो साफा माने औ औ माराम थायो औ ले लेथ्राफोर बा मारामफोर- थायो नालाय एसे एनै गोसोमफोर नांनानै थानायफोर खौ जों खारनायनि थाखाय बेखौ हुनाय जायो। बेनि उनाव जों बे साम'खौ- साम'खौ जों बिनि उनाव हुखांनानै जों दाखोन दाखोन होननायखौथ जों बखखाथारनांगौ। बेखौ बखनाय जायो औ बखनाय जायोना नोंथां औ बेनि उनाव जों बे खिथु साम'नि खिथुखौ जों दानस नांसिगोनलाय बेनि उनाव नङा होमबा नोंथां औ साम'नि खिथुखौ जों फारि फारि मोनफा मोनफा मोनसे मोनसे बासिनानै जों दानसना लानाय जायो। बिनि गुबै जाहोनानो जाद दों नोंथां - जों साम'खौ सोब बा जाहाथे सामनि जा मोदोम बेयो जोंनि खुगासिम हाबहैनायनि थाखाय जों बेखौ सामखौ खिथुखौ दानस नाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां औ औ नोंथां औ दे बुंनो हागोन दे औ नोंथांं आन मखौ सोमनो रोङो औ।
अ जोबोद मोजां होमबाथ माने सोरबा सोरबा सोबनो रोङालासिनो अब ख्रुबला बायोसो नालाय ओखायनो नोंथांनावबो सोंनाय जादों आरो आं साम
औ औ औ औ बेनि अनगायैबो नोंथां आरो सबाय थिं थाङोबा
औ औ
औ सबाय ओंख्रिजों सामजों संगोन नालाय नोंथां ओ गिबियाव गिबियाव जों सामखौनो बुंग्रोबावनोसै आं सामखौ जों थाव संख्रि बानलु बा सानफ्राम गुफुर बिदिनो देना लानानै माने जोङो थाव होनानै नै एसे थाव होनानै सामआव एवनायाव बेखौ होफानाय जायो आरो मस्ला मस्लिखौ होफानानै जों दसे टाइम खौबो संनाय जायो सामखौबो बेनि उनाव जोङो आरो सा-सा सबाइथिं फैयोबा जों आरो सबाइखौ साफा सुना लानानै जों एसे फोरानस्रोनानै जोंनि खौ माने एवहो नाय जायो एसे एसे एवग्रोनाय जायो गथा गथायाव माने एवग्रोनानै लानाय जायो आरोना नों थां बेनि उनाव जों न'नि अबबा मोनसे बुस्थुआव दोननानै बा गोरा बुस्थुआव दोननानै जों बेखौ हुख्रेमनाय नुनाय जायो आरो हुख्रेमनाय होनो जोंनिखै।